औ खोनादों नोंथां आंनिखौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो
औ औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जोङो दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा बेनिनो एसे आबाद माव मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां
दा बिदिब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय जोंना बांसिनानो माइ आबाद मावनाय जायो।
औ नंगौ
दा बे माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ
गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगौ। बे खोथियाखौहाय जोङो ओ गिबियावनो हालेवग्रोनांगोन आरोना दबलायसे ह थबा दौब्लायनै इदि माने जायहा बेसेबां हा दं जों गिबियावनो बे ओ खौ ओ बे हाखौ माने जोङो हालेवग्रोबाय हालेवनानै जों बे खौ मोजाङैाय ओ फोमोनना लाबाय आरोना
औ
औ माने बेखौ ओ फोजा फोजानाय खालाम खामनानै लायो आरो ना गिबियावनो जों जोङो बे हाखौ
औ
आरो जों बे फारसेथिंहाय जोङो ओ बे माइ जायखौहाय जों फोगोन बे माइखौहाय जोङो बस्थायाव सोनानै दैयावहाय हाखरावहाय एथ'बा दंग'आव जोङो सानसे बा साननै बेफोरबाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरो
औ
बेखौ ओ फेंखा अरनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बोरियाव बोखाङो बोखांनानै जोङो बेखौ जोङो बोखांनानै जोङो ओ दु ओ दुुख्लियाव लाबाय दुख्लियाव लानानै जोङो फोथाराव थांनानै बेखौ जोङो फोयो आरो। औ बेखौ जोङो आखाइजों बेफोरबायसा सारस्रोना होयो। सासोनानै बे ओ बेनि उनाव बे रज'यो आरो। जेब्ला ओ खोथियाया जौवो अब्ला जोङो माइखौ गायो आरो जोङो माइ खौ गायनायनि ओ गायनायनि सिगां जोंथ' हालेवग्रोयो नङा होमबा। स' जोङो गासिखौबो ओ बे खोथियाखौ जाहा खोथियाया जाखा ओ खोथिया जौखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ जोङो फुयो आरो। जोङो खोथियाखौहाय ओ बांसिनानो दाना ओ गनजों फुयो आरो।
औ
गोदोहाय खोथिया गोजौ गोजौखाय गोबाङानो आथिंजों फुयोमोन दा आं गोबांखौनो ओ गनजों फुनाय नुयो आरो। औ सोरबा फैसानि फुयो सोरबा बिदिनो बदल फुयो सोरबाहाय बिदिनो हाजिरा फुयो। जोंना बांसिनानो बेवहाय ओ फैसानि फुहोनाय जायो आरो। औ बिदिनो गोबां सेंग्राफोरा ज' लोगो नांनानै बे खोथियाखौ फुयो आरो। नायनि उनावहाय जों बे खोथियाखौ गायो आरो। दा आङो नोंथांनिसेम बुंनो सानोदि ओ बे खोथिया फुनायखौहाय माबायदिहाय गायो ओमफ्राय माबायदिहाय बे खोथियाखौ बाहायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ जोङोथ' दा खोथिया फुनायाव जोङो मुथा मुथा खालामनानै आखा खानानै दङ दोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
बे ओ ओ बे खोथिया आखाखौ जोङो रोगानानै जेने'बा दुब्लि हालेव मोन खानायाव रोगानानै जोङो लाङो। लांनानै बिदि रानना होबाय आरो दुब्लियावहाय रानना होनानै जोङो दा ओ बांसिनानो माइ गायनायाथ' हिनजावफोरासो गायखायो नालाय बिदिनो औ बिदिनो ओ जोंङो मुथा खैथाखाखौ जोङो खेवनानै बिदि मुथा मुथा दोनखायो ना लाय बे मुथा मुथाखौ लानानै जोङो ओ गायनाय जायो आरो बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ आथिखालाव माजों बांसिन हालेवनाय जायो नोंथां?
बेवहाय दा बुंनो थाङोबा बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवो आरो। ओ ट्रेक्टराबो दा ओ गोदोर मोनसे दं फिसा मोनसे दं नङा होमबा?
औ दोङो नोंथां।
बेखौ जोङो हेन्द ट्रेक्टर ना मा बुङो।
औ।
ओमफ्राय मोनसेहाय गोदोर जों बांसिनानो बेवहाय ओ बे गोदोर ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो आरो मानोना बे माने बेजों हालेवबाहाय माने थाब जासिनो आरो गोख्रै जासिनो। खामानिफोरा औ बे माने ओ दसेयावनो माने हालेवहांजोबो आरो
औ।
बेनिखायनो जोङो दाना बे ट्रेक्टर गोदोखौ बाहायनाय जायो बांसिनानो। गोदोहाय जोंना ओ बांसिनानो ट्रेक्टर फिसाखौ बाहायोमोन आरो मोसौ बाहायोमोन सोरबा सोरबि। दाना आङो ट्रेक्टर गोदोरखौल' नुनो मोनो आरोना।
औ।
गुबुन - गुबुन जायगाफोराव नुयो नुनाया जाय जेरावहाय जोङो ट्रेक्टर गिदिरफोरखौ लांनो हाया बेयावहाय जोङोे टेक ट्रेक्टर फिसाफोरखौ लांनानै हालेवनाय जायो आरो। औ दा ओ नोंथांमोननिथिं हाय माबायदि बे आबाद मावनाया माने ट्रेक्टरजों आबाद मावोना बे माबाजों मोसौजों मावो बांसिन?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आथिखालाव दा ट्रेक्टरजोंनो बांसिन एवनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो ओ मानो नायनो थांब्ला गोदो गोदाय
मोसौ जोंसो बांसिन हेवोमोन बिदिनो गोदोहाय ओ गामि- गामि न'खर- न'खर गावबागाव मोसौ हालिसेया थाखाथारोमोन नालाय बिदिनो गावबा गाव हाखौ मोसौजोंनो हेवोमोन आरो गोदोहाय नाथाय दा आथिखालाव गोबां मानसियानो गोबां गोबां हा लानानै आरो आबाद मावो बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हेवनाय जायो आरो आथिखालावहाय।
औ नंगौ नोंथां।
मोसौजों हेवनाया आ गोदोहाय मोजांसिन जायोमोन आरो मानो होनना थाङोब्ला गोदोहाय बिदिनो मोसौजों हालएवनानै ओ मै बो होनाय जायोमोन नालाय। बिदिनो हाब्रुवा मोजाङै मोननाय जायो आरो दा आथिखालाव हाय दा ट्रेकटरजों हेवनाया बिदिनो बहाबा खना खनला नाङ ङा बिदिनो हाब्रुबो जाया बिदिनो हाग्राबो थानाय जायो बेनिखायनो ओ माइफोराबो बारा जाबांनायखौ जोङो नुनो मोनला आरो नोंथां बिदिनो ओ औ। गसाफोराबो बारा बारायला बिदिनो फिथाइफोराबो बारा थायबांला आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंसोरनि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ माइखौ जेन'बा माइआ मोनखांब्लाथाय ओ माजों हानानै एबा मारैहाय नानाय जायो नोंथां?
ओ बे माइयाहाय देरनानै जेब्ला जोंना माइआ मोनो अब अब्लाहाय जोंना बांसिनानो मानसिफोराहाय हायो बाट दा नै साननै सो थांनाय सान थांनाय बोसोरनि फ्राय जोंनाहाय मिसिंजोंसो गोबाङानो माने मिसिंजोंसो हानाय नुदों आरो आं माने जोंना मानसिफोरखौहाय ओ मोनि जाबाय ना मानसिफोरा खम जा बाय माने गासैयाबबो माने बिजि जाजोब्बाय नालाय बेनिखायनो गोबां माने गोबाङानो दाना ओ बे माइ हाग्रा मेसिनजोंहाय माइखौ बांसिनानो हाग्रा जाबाय आरोना मानोना बेयावनो हानायबो जाखायो बेयावनो ओ सौनाय बायसाबो जाखायो आरो औ दा नोंथां
औ
नोंथांमोननिथिंहाय माबादि सोलिगासिनो दं?
औ नोंथां जोंनि खा जोंनि बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावबो सोरबा सोरबा खायफा खायफा खायफाहा बिदिनो मेसिनजों बांसिन हादों आरो नाथाय जोंनि दा गामि ओनसोलावहाय बे मेसिनखौ लाबोथनाय जायाखै जेनबा ओ हानाय जाथयाखै मेसिनफोरजों। जोंङो दा मानसियानो हानाय जायो आरो बिदिनो हौवाफोराबो हिनजावफोराबो बिदिनो समान समान माइ हाफानायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। बिदिनो ओ माइखौ हाखांनानै जोंङो दांग्रि खानानै रोगाना न'आवबो लाबो खायफा खायफाहा बिदिनो ओ दुब्लियावबो नानाय जायो आरो
ट्रेक्टरजोंनो आथिखालाव बांसिनानो नायो गोदोहाय बिदिनो मोसौफोरजों नानाय जायोमोन आरो
औ
औ ओ नोंथांमोननि ओन सोलावहाय दा बिदिनो माइनि अनगायैबो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां?
आ जोंनि ओनसोलावहाय दुब्लिफोरावहाय जोंङो गुबुनथ' मावनाय जाया नाथाय ओरैनो जोंहा ओरैनो न'खर न' खरहाय मैगं थाइगं जेरै लाव पानिलाव आरो बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगं गायनाय जायो। नाथाय जोंङो बांसिनानो फोथारावहाय ओ माइखौनो गायनाय जायो आरो दा ओ नोंसोरनिथिं नोंसोरनिथिं माबाफोर आबाद मावो नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइ जेब्ला माइआ ओ माइखौ गायखांनानै माइआ मोनखांबा अब्ला जों हाखांबाथाय बिदिनो लोगोसे लोगो लोगो जोंङो हालैनानै दुब्लिखौ हाय ओ बेसर फोनाय एबा मटर होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बिदिनो ओ गोबां आबाद दङ जेरै जोंनिया लाव जोगोनार फान्थाव बिदिनो लेस्रा भिन्दि बिदिनो ओ दैज्लां बोथोराव मेैगं थाइगं गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ नोंस नोंसोरनि ओनसोलथिंबो बिदिनो ओ गायो जानो हागौ नोंथां
औ जोंनि ओनसोलथिंहाय आं बांसिनखौनो बेसर गायनायसो नुदों आं नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों। नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनादों दे खोनादों नोंथां बिदिब्ला जोंना औ समा जाबायमोन दोनथ'नसै नामा
औ नोंथां ओ नोंथांजों औ आबादनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद
औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला नोंथां